औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा मावगासिनो?
आङो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङ नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना माने फ्रिबाथाय माने आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांनि सिगाङाव। बा नोंथांनिफ्राय नलेज मिथियै नलेजखो आं मिथिनो लुबैदोंमोन आरो बेनि थाखाय फ्रिबाथाय माने आं सावरायसिगौमोन नोंथांजों
औ फ्रि नोंथां सावरायनो हागोन।
औ अब्ला आं ओ सायख'नाय टपिकआ जाबाय बिमानि राव। बेनि बागै आं दा सावरायगोन ओ
औ।
बिमानि रावा जाहैबाय बिमानि गुरै बा जाय ओ जोनोम जानाय लोगो लोगो गथ'आ जाय रावाव बयनिख्रुइ सिगां आइ होननानै लिंनो सोलोङो बा माने बिमानि ओ आहार जानाय समाव बा आहार जायै जायै गथ'आ जाय रावाव सिगांसिन माने बयनिख्रुइबो सिगांसिन। ओ जाय रावजों माने आइ होनो बा उन्दै जिउनि दुखुफोरखौ खिन्थानो गथ'आ जाय रावआव होख्रावो जायखौ ओ गेलेनाय जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोराव सोलोङो बा जेराव गावनि गोसोनि दुखुफोरखौ खम खालामो बेफोरनि ओ बेफोरनो जाहैबाय बिमानि राव। बेयो बेफोरखौ बिमानिफ्रायनो बिमानिफ्रायनो गुबैयै सोलोङो। बिमानिफ्रायनो सोलोंनाय नालाय बे बिमानि राव आरो ओं गाव बिमा रावखौ जाय माने जाय सुबुङा अन नो बा सिबिनो रोङा बे मानसिया माने बे मानसिखौ गावखौ एबा बिमाखौ अननो सिबिनो रोङै फिसा बादि सानजायो आरो। जेरै बिमानि राव गैजायै हारिया मावरिया गथ' बादि जायो आरो। जिहेतु जों बिमानि रावखौ गावनि जोनोमगिरि बिमानिफ्रायसो सोलोङो नालाय जुदि बेहा माने गावनि बिमानि राव गैया अब्ला बेखौ मावरिया गथ' बादि सानो। बिदिनो बिमानि राव गैजायाब्ला हारिया गाव हारिनि साननाय हनाय आरो हारिनि दानाय दामनाय देनायफोरखौ बो माने गासैबो हारियानो गावबा गाव बिमानि राव दं नालाय जायहा गैया बेखौ माने मावरिया बादि सानो आरो बा सानजायो।
औ।
औ जेरै बर' हारिया माने गावबा गावनि बिमानि राव दङ' जोङो ओ निजा माने गाव राव दंखायो बे रावजों गावनि हारिनि साननाय हनाय बा हारिनि दामनाय देनाय मोसानाय बायदिसिना बेफोरखौ माने गोरलैयैनो जोङो गावनि हारिनि गेजेरजों फोरमायनो हायो जुदि जोंहा बर' हारिया माने जुदि गावनि बिमानि राव गैयामोनब्ला अब्ला जों माने गुबुन हारिनि रावजों फोरमायनो थाखाय गोब्राब जागौमोन आरो। माने फोरमायनो हानाय नङामोन। जे गुबुन हारिनि बिमानि राव खौ उन्दैनिफ्रायनो बिमाननिफ्राय मोनो नालाय अब्ला जों फोरमायनो गुबुननि सिगाङाव गावनि साननाय हनाय दुखु बे गासैखौबो माने बिमानि रावजों गोरलैयै फोरोङो फोरमायनो हायो गुबुननि सिग गाङाव बा गुबुन हारिनि सिगाङावबो बेबायदिनो बर' हारिया गावनि हारिनि बायदिसिना मा जेरै साननाय हनाय हारिनि मा जाथाय मा नेरसोन दं बेफोरखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिफुंनो फोरमाय फोरमायथिनो हायो गुबुन रावनि गेजेरजों गोब्राब जायो मानखि गुबुन रावखौ माने ओ उन्दैनिफ्रायनो मोननाय जाया नालाय गेजेर ससेयावसो जोङो सोलोंनो गोनां जायो बेनि थाखाय गुबुन रावजो फोरमायनो थाखाय जोङो एसेबाबो गोब्राबसिम मोनो गोब्राबसिम मोनो आरो जेरै जोङो गावनि बिमानि रावजों फरायोब्लाथाय बा सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो बांसिन मोजाङै सोलोंनो बा खाबु मोनो गुबुन जेरै इंराजि बायदिसिना मेडियामाव फरायोब्ला जों एसेबाबो माने गोब्राबसिन मोनो आरो उम स्टार्टिं आव गोब्राबसिन मोननो हानाय माने उनावथ' सोलोंबाय थायोबा सोलोंबाय थायोबाथ' हायो बाट नोङो स्टार्टिंआव माने एसे खस्थ' मोनो आरो जिहेथु बे बिमानि राव नङा नालाय गुबुननि गुबुन मेडियामजों फराय नालाय बे एसे खस्थ' मोनो आरो बिमानि रावजों फरायोब्लाथाय बारा एसे खस्थ' माने एसे खस्थ'नि गेजेरजोंनो सोलोंनो हायो आरो
औ
बेनिखायनो जुदि बिमानि राव गैयाब्ला अब्ला हारिया गट मावरिया गथ' बादिनो जायो आरो जेरै बिमा गैयाब्ला गथ'फोरखौ मावरिया होननानै बुंनाय जायो बिदिनो जुदि मोनसे हारिया ओ गावनि बिमानि राव गैयाब्ला बेखौबो बे जेरै बिमा गैजायि मावरिया गथ'फोर बेफोरबायदिनो हारिखौबो मावरिया गथ'जों माने रुजुनाय जायो आरो
गुबुननि रावखौ सोलोंनो गोनां जायो बा गुबुन गुबुनजों खारफानो गोनां बेबायदि आरो माने गुबुन रावखौ सिखायनानै बा सोलोंनानै बे गुबुन रावजों रायज्लायनो गोनां जायो। बेबायाददि आरो गावनि राव गैला नालाय। गुबुन रावखौ सोलोंनांसिगोन नङाब्ला गावनि राव थायोमोनब्ला गावनि बिमानि राव थायोमोनब्ला गावनि हारि हारिनि रावजोंनो बियो फोरमायथिनो हागौमोन नालाय। जुदि गैया अब्ला बे गुबुननि रावजों गुबुननि रावखौनो माने सोलोंनानै बेनि गेजेरजोंनो बियो फोरमायसिगोन आरोना।
औ
नोंथाङा ओ नोंथाङाबो जुदि माबा मोनसे मिथियोब्ला सुंद'योब्लाबो फोरमायनो हागोन।
औ। जेरै जोंनि बर' रावा गावनि राव-राव माने फरायजानाय नङामोन लिरजानाय राव नङामोन। ओ जोंनि आबै आबौमोननि समाव बियो बियो लिरजानाय बर' रावजों लिरजानाय नङामोन बिनि उनाव जोंनि आइ आइ बाबानि समावसो बियो लिरजानाय जादों।
औ।
ओं बिनिफ्राय बिसोरनि जेन नेरेसननिफ्राय बिसोरो फरायजेननो मोनबाय बिनिफ्राय जोङो बिसोरनि नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिनि माखासे सुबुं नाजानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ दायो लिरनो हाबाय स्कुलाव ओ गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो बिनिफ्रायबो दायो हायार सेकेणडारि लेभेलाव सफैबाय।
औ।
आरो खोनानो मोनबावदों बेजों इउ पि एस सि ना ए पि एस सि एगजामखौबो लिरनो हागोन नामा होननाय खोनानो मोनबावदोंमोन आङो।
औ नंगौ खोनादों।
आं औ। आं सियर नङा, नाथाय आं खोनानाय बायदि गोसोआव दं आरोखि ना।
औ।
औ।
गनायबाय होननानै खोनादों आरोखि माने इउ पि एस सि आव जों गावनि बर' हारिया गावनि बिमानि रावजों लिरनो मोनसिगोन बेबायदि होननानै खोनादों आरो बे
औ।
अ।
ओ बिनिफ्राय ओ जोङो दा जोंहा गावनि लिरनाय लिरनाय राव दंसै नालाय जोङो दा ओ मेथाइफोरखौबो जोंनि गावनि ओ लें जों जोङो दा ओ सुजुनो हायो। आरो गोबां बिजाबबो लिरनो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ। बिजाब लिरनायजों लोगोसे मेथाइ मेथाइ बानायबाय आरो खौ रोजाबनोबो हाबाय खन्थाइ सुजुनो हाबाय।
औ।
औ बेनिफ्राय बर' बर' रावाबो गोबां जौगाबोनो हमबाय जेरै बेखौ एसेमब्लियावबो आसाम एसेमब्लियावबो एखौ गनायजानाय मोनसे राव जाबाय बियो जोंनि
औ। माने गोदोथ' बे बिमानि रावा माने थिसन जाया खैमोन आरोना बे औ माने बुङो आरो गोदो गोदाय बिमानि रावा माने जोंनि बर'नि रावा थिसन जायाखैमोन होननानै नाथाय बेयो उनाव फैयै फैयै माने थिसन जादों आरो ओमफाय गोबां जौगाबोबाय ओ गिबियावनो जोङो गावनि हारिनि रावजों फरायनो मोनबाय। नुनो मोनबाय बेनि उनाव हायार सेकेणडारि लेभेलावथ' जोङो गावनि बिमानि बर' हारि आरो गावनि बिमानि रावजों फरायनो मोनाखैमोन। बिनि उनाव ओ जौगाबोयै बोयै जोङो हायार सेकेण्डारि लेभेलावबो फरायनो मोनबाय। आरो दा उ बायदिसिना माने बिदिनो माबा मोनसे टेस्टफोर जायोब्ला बिदिनो आनजादफोर जायोब्ला बेफोरावबो जों गावनि औ बर'नि रावजों औ अ होनदो दा बर' हारिया जौगाबोयै बोयै जोङो हाया सेकेणडारि लेभेलावबो माने गावनि बर'नि बिमानि रावजों फरायनोबा लिरनो मोननाय जाबाय जाय जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो। माने एसेबाबो गोरलै मोनो बिमानि रावजों फरायनाय फरायनो मोनोब्ला। खोनादोंना नोंथां हेलौ? नोंथां बिदिनो जौगाबोनानै
नोंनिखौ मोजाङै खोनाफैया
औ आंथ' खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा नोंथाङा दाबो?
औ खोनाफिनबाय नोंथां।
औ बिदिनो बर' रावा जोंनि बिमानि रावा जौगाबोयै बोयै हाया सेकेण्डारि लेभेलावथ' जोंहा थिसन जायाखैमोन नालाय जोङो गावनि रावजों फरायनो बा लिरनो मोनामोन। नाथाय दा जोंहा बेबायदि लेभेलाव सफैबाय आरो जों बर'नि गावनि बिमानि रावजोंनो जों फरायनानै बे हाय सेकेणडारि लेभेलनि आनजादखौबो जोङो होनो हायो। बेयो बोसोरनैसो जाबाय जानांगौ। माने बिगियान आयदायाव बा साइन्स स्ट्रिमावथ' जोङो थिसन जाथ'वाखै नाथाय जोङो आर्टस आयदायाव थिसनजाबाय आरो। माखासेफोरा फरायनानै आनजाद खौबो होबाय मोजाङै रिजाल्ट मोननो हादों जिहेतु बे गावनि बिमानि रावजोंनो फरायनो मोनबाय नालाय जोङो माने एसेबाबो माने गोरलैसिन मोनो आरो जिहेथु जोङो इंराजिजों फरायब्ला माने एसेबाबो गोरा मोनो बेनि माने इंराजिनि जाफोर मिथियै सोदोबफोर दं बेफोरखौ जोङो बर'आव माने ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय एसेबाबो माने मालाबा टाइमाव माने उसुबिदा जायो आरो मालाबा टाइमाव जोङो। मिथियाबो जानांगौ माबा मोनसे बबेबा मोनसे वार्डखौ नाथाय जोङो बिमानि रावजों फरायोब्ला जोङो बिमानिफ्रायनो मिथिखानाय नालाय बिमानि राव नालाय। जों बेखौ माने मिथिनो हायो आरो। गोरलैयैनो हमनो हायो बिदिनो फोरोंगिरि फोरनि फोरोंगुरुफोर